औ औ
नोंथाङा होननायखौ खोनादों दा
औ खोनादों नोंथां
आं नोंथांजों दा आमथिसुवानि बागै दसे सम नोंथांजों रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ आमथिसुवा आमथिुसुवा होनोबा जोंना आमथिसुवाया बोसोराव खेबसे जानाय जिखौ जों आमथिसुवा बुंनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां
आमथिसुवाया जोंना आसार दाननि आसार दाननि हेल' नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
आमथिसुवाया जोंना आसार दानाव जायो आरो नोंथां
औ औ
आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला जोङो बे दिनखौ फिथाइ सामथाइ जानाय जानाय होननानै बुङो।
औ औ नोंथां
आमसुसुआ जोंना गोबां रोखोमनि फिथाइ जेरै खान्थाल थाइजौ थालिर आनार'ज खुसेर बेबायदिनो गासै फिथाइ सामथायाइखौ लानानै जोङो बेबायदिनो आमथिसुवाखौ जोङो फालिनाय जायो।
औ औ नोंथां
आमथिसुवायाव जोंना आलासि जानो थाङोब्ला बेनि सानसे सिगां जोंना बिफां लाइफांफोराव दिरुं एबा जिनस्रिफोर बायदि खाना दोननाय जायो। बे बायदिखौ बेखौ बेखौ मानो खायो होनबा नोंथां बेबायदि बे बर'फोरा सुबुंफोरा आमथिसुवायाव फिथाइफोरा थाइजौ थाइजौ रोंनाय होनना बेफोरखौ खालामनाय जायोमोन।
औ औ
थाइजौ थायनो रोङा होननानै बेखौ बुंनाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ औ
आरो जोंना आमथिसुया आबाद फोथाराव आबादफोर मावनो थाखाय आमसुसुयायाव हाल खदाल सिखा बेबायदिनो रुवा बाहायनो मोना होननानै जोङो। मानियो
औ औ नोंथां
बिदियाव हा हाल खदाल एवब्ला जोंना आबादफोरा मोजां जाया होननानै जोङो बेबायदि मानिनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
बेबायदिनो जोंना मा होनो बे दिनाव आबाद मावनायाव जानाय आमथिसुवा आबाद बे बेबायदि
नोंथां
बिदियाव हाल खदाल एव्ला जोंना आबादफोरा मोजां जाया आरो नोंथां आमथिसुवा दिनाव
औ औ
बेबायदिनो जोङो आमथिसुव दिनाव जोङो आबाद एख' मावनाय जायो आरो नोंदां
औ औ
बेबायदिनो जोङो आमथिसुवा जायोबाथाय आमसिसु आमसिसुवा दिनाव आरो हाग्राफोरखौ दानोब्ला बेफोरो थाव ला लावफिना थाब लावफिना होनना बुङो हाग्राफोरा।
औ औ
मानोना आमुथि आमथिसुवायाव हाग्रा दानोब्ला। सुवा नांनानै थाबनो लावनो रोङा होननानै जोङोथि मोनथियो आरो।
औ औ।
मान जों मानिनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
आमथिुसुवाखौ जोङो सानथाम सानथाम सानथाम एबा सानथाम खुंनाय जायो। बेबायदिनो आमतसुवाखौ जों खुवा नांनाय खुगा नांनाय दिन होनना बुंनो सानो आरो।
औ।
बे सानथाम दिनाव जोंङो न' न' गासिबो जेबो फुजा एबा जेबो फुजायाव। आलारि बाथि फोजोंङा मानोना बे दिनखौ। नांनाय सुवा नांनाय सान होनो आरो
औ औ।
बे आमथिसुवा सानथामा जेब्ला जोबो अब्लासो जोंङो न'फोराव। एबा बाथौफोराव न' न'फोरखौ लिरस्रांनानै। दैजों सुस्रांनानै आलारि बाथिफोरखौ लगायनाय जायो।
औ औ।
नोंथांङाबो आमथिसुवानि ब सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां
जोंना बोसोराव खेबसे जानाय जि जोंङो सुवा नांनाय खुंनाय जायो जेरै नों दानि होनदोंमोन बिदिनो जायो।
औ नंगौ।
आमसिजुवायाव जोंना आसार दानाव जायो।
औ नंगौ नोंथां।
आमथिसुवा होननानै बुंङोब्ला जोंङो। बे दिनखौ फिथाइ सामथायाइ जानाय होनना बुंनाय जायो आरो
औ नांगौ नोंथां
आमसुवायाव जोंङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ जेरै थाइजौ खान्थाल लिसु लिथुकु बायदि बायदि फिथाइ रैमालि बायदि बायदि फिथाइफोरखौ जोंङो गामि गामि न'खर न'खर खांनानैबो जायो। गथ' गथायाइफोरा न' न' थांनानै जमा जमा थांनानै जाहैनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। बर' सुबुंफोरा आमसिसुवायाव आलासि जानो थांङोबो सोरबा सोरबा।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि सिगां जोंना बिफां लाइफांफोराव दिरुं एबा नों जेरै दानि होनदोंमोन जोंना बिफां लाइफांफोराव जेरै उम दिरुं खाना दोनो।
औ नंगौ नोंथां
मानोना जोंना बर' सुबुंफोरा आमसिसुवा सुवायाव फिथाइफोर थायनो रोङा होनना फोरमायो होनना बेफोरखौ मा होनो खानाय जायोमोन
औ नंगौ नोंथां
आरो जोंना आमथिसुवायाव आबाद फोथाराव आबादफोर मावनो थाखाय आमसिसुवायाव हाल खदाल सिखा रुवा बाहायनाय जाया आरो
औ नंगौ नोंथां
सुवा जागोन होननानै जोङो हाग्राफोरखौबो दाना आबादबो मावा
औ नंगौ नोंथां
ओं बिदिनो हाल खदाल एवोब्ला जोंना आबादफोरा मोजां जाया होनना बे दिनाव मावनाय जाया आरो
औ नंगौ नोंथां
ओं आमथिसुवा दिनाव आरो हाग्राफोरखौ दानोब्ला बेफोरो लाव फिना होनना बुङो
औ नंगौ नोंथां
जि जि आबादखौनो मावा मानो बेफोर आबादा जाया होनो
नंगौ
मानोना आमथिसुवायाव हाग्रा दानोब्ला सुवा नांनानै थाबनो लावफिना होननानै बुङो
औ नंगौ
आमथिसुवाखौ जोङो सानथाम सुवा नांनाय दिन होनना सानो आरो
औ नंगौ नोंथां
बे सानथाम दिनाव जोंना न' न' गासैबो जेबो फुजा न' लिरा बिदि खालामो आरो
ओ नंगो नोंथां
मानोना बे दिनखौ सुवा नांनाय सानो
औ नांगौ
बे आमथिसुआ सानथामा जेब्ला जोबो अब्लासो जोङो न'फोरखौ दुगैस्रां लोबस्रां लिरनानै बाथौखौ लिरनानै आलारि बाथि सावो आरो
औ नंगौ
आं मिथिनायाथ' बिखिनियानो नोंथां नोंथां आबो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा आमथिसुवानि बागै
औ नोंथां
औ फोरमायनाय नोंथां
आमथिसेयाव जोंना आ मा होनो सुवा नांदों होननानै न'खराव जि जोम बेबायदिनो न'फोरखौ लिस्रांजोबनाय जायो आरो
औ औ औ औ
फोरखौ आमथिसुवा जोबखांनानै
औ औ
आमथिसुवायाव जोंना मा मा होनो जोंना रायजो रायजो दं बे रायजोआव जों जोंना न'खर न'खर गासिबो आमथिसुवा फालिहैनाय जायो
औ औ
बे बे रायजोनाव जोङो गासै नों दानि होननाय बायदिनो खानथाल थाइजौ लिथु लेथुखु बेबायदिनो गोबां फिथाइ सामथाय फिथाइ सामथायखौ लानानै जोङो खुंनाय जायो
औ औ
जों बेबायदिनो रायजोनाव फुजा होखांनानै आमथि सुवानि बेबायदिनो जोङो हाग्रा हाग्रा दानो आमथि सुवानि
औ औ
जों आमथि सुवा नांखालि हाग्रा हाग्रा एबा बेबाय आबाद खदाल रुवा बेबायदि जेबो बाहायनाय जाया आमथि सुवा जोबखांनायनि उनावसो जोङो सुवा नांखांनायनि उनावसो जोङो बेफोरखौ खालामनाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ
नोंथां होननाय बायदिनो नखर न'आव दानि न' लिरस्रांनानै आलारि बाथि लगाय होयो होननाय बायदिनो नंगौ
औ औ
बेबायदिनो न'खराव जेसां मा मा दङ बेफोरखौ सुस्रांजोबनानै जोङो आमथि सुवा आमथि सुवा जोबखांनायनि उनाव जोंङो बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो
औ औ नोंथां
नोंथां जोंना समाबो जाबाय आंथ' दा बे मा होनो आमथि सुवानि बागै जा एसे नोंथांनो फोरमायबाय नोंथांनिफ्राय आमथि सुवानि बागै आं मोनथियैखौ मोनथिनानै आंबो गोजोननाय था बाय नोंथां
औ औ आंबो नोंथां बुंनायखौ खोनानो मोनना गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां दे जोंना समाबो जाबाय नोंथां